नोंथां नोंथाङा उदाङैनो दङना
औ दङ नोथां दासानदे
नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा
सावरायजागोन नोंथां
सावरायनांगोननो अ अब्ला जोङो दिनैनि बैसागो आरो गोदोनि बैसागोनि गेजेराव थानाय फारागनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नोंथां
औ नों सावरायजायो
औ ओ जोङो बैसागो होनोब्लाथ बरनिनो मोनसे आंगो फोरबो
औ
बे बैसागो फोरबोआ बर'फोरनि गेजेराव माब्लानिफ्राय जादोंमोन हयथ' जों बेखौ बुंनो हानाया गोब्राब नङा होमबानो
मगथ'
बर फ्रा जि समनिफ्राय ज ज थानानै आबाद खालामनो रोंजेनदोंमोन मैहुर खालामनो रोंजेनदोंमोन
उम
ओ बेबायदिनो राव रोंजेनदोंमोन हयथ बै समनिफ्रायनो जों बर माहारिनि गेजेराव बे बैस सागोआ जोनोम जादोंमोन होननानै जोङो साननानै लानाय जायो
उम
आरो बे बैसागोआ गोदोनि समाव जोङो हयथ नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो
उम
गामि गफायाव थानायानो जा एबा टाउन सहराव थानायानो जा गासैबो बर सुबुंफोरा बे बैसागोखो बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय गासैबो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बे बैसागो फैनायनि आगोल आगोलनो हयथ बर गामि गामि दान मोनसेनि आगोलनो जोङो रिहारसल एबा बैसागो मोसानो थाखाय सोलोंनाय बेखौ जों नुनो मोनोमोन आरो मोनाबिलि जायोब्ला बे बैसागोनि आगोल आगोलनो बर गामि फोराव खामनि सोदोबफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
अ बे बैसागोखो गोदोनि समाव हयथ जोङो खोब गाजा गोमजायै मोन ओ जों नुदों जोंनि आब मोननि समाव बो बिदिनो बैसागो नि एक थारिखनिफ्राय जे मोसानो ओंखारलांबाय सातदिन एबा स्नि साननि उनावसो बिथांमोना गामियाव एबा न खराव सफैफिनोमोन
औ
ओ बिदिनो मोसालां मोसालां बिथां हर जाब्ला गुबुन गामिब्लाबो बिथांमोना हरखौ थायोमोन आरो जाय न'खराव बिथांमोना हर थागोन हयथ' बे न'खरा बिथांमोनखौ जाहो लोंहो एबा जोथोन लानाय बायदि बायदि खालामनायखौ जोङो मिथियोमोन एबा नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो हयथ रुजुनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो एबा मिथिनो मोनो आ बैसागो जानायनि आगोल आगोल एबा मास मोनसेनि सिगाङाव बर' गामिफोराव खामनि सोदोबफोरखौ नुनो मोनलिया एबा खोनानो मोनलिया नङा होमबा नोंथां? हयथ' रिहासल खालामनायखौ जों नुनो मोनला। हयथ' बैसागो जाथारोब्लासो
जोङो बिदिनो ओंखारब्रबनानै हयथ' बिदिनो सिख्लाफोर सेंग्राफोर बिदिनो बैसो जानाय बिथांमोनखौ जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेखौबो जोङो माब्लाबा नुनो मोनो मा हयथ' बिथांमोना ओ एक थारिखनिफ्राय ओंखारोब्ला स्नि सान सिम बिथांमोनखौ जोङो आबुङै मोसाजोबनायखौ नुवा। हयथ' गेजेर ससेयावनो बिथांमोननि साननाया बेनो खाना जानो एबा
औ
बेखौ मा होनो थलपार जानो जिखिनि रां मोन नो एबा माइरं मोनो बेखिनिया जाब्लानो जाबाय। बेबायदि
औ हारिमु लाखिनायनि जि मोनसे सिन्था धारा बा बैसागो फोरबोखो फालिनानै जे बैसागो फोथांना लाखिनाय हे बर'फ्रा दे नैबिदिहाय बैसागोखौ फालियो बा बैसागु बोथोराव नैबदिहाय जे खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगना लानानै बर'नि न'खर न'खर हाबनानै ओ मोसानानै गेदेरखौ सनमान खालामनाय उन्दैफोरनोबो बोर सारस्रिनाय दा बेबायदिदि खालामो बेबायदि नेरसोन दिन्थिनायनि जि थांखि
उम।
थांखिया नाथाय आथिखालनि जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनियाव बारा बेरखांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंनाय बायदि। ओ बे दल भात जानाय जायखौ जोङो खाना जानाय होनना बुङो।
उम।
दा बे खाना जानायनि जि थांखि बेखौ लानानैनो गोबाङानो आ गावबागाव ग्रुप लानानै ओ हौवा-हौवासा हिनजावसा हानजा जानानै। बेखौ मोसानानै साननै सानथामनि गेजेरावनो फोजोबनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
नाथाय बिदिहाय जुदि साननै सानथामाव फोजोबलांबाय थायोब्ला जोंनि जि बैसागु गुबै बर'नि जि गुबै फोरबो बैसागो बोथोर बेखौ माबायदि फालिनाय जायोमोन बर'फ्रा बेखौ माबायदिहाय फालियो। ओ सानबैसो बेखौ फालियो।
औ।
से खालाराव माबायदि फोलियो बेनि उन खालाराव माबायदि फालियो दा बे बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नाथाय गोदोनिफ्राय जों हमथायालासिनो जुदि दानि बायदि बिदि गारबोनायमोनबा नाथाय जोङो दिनैसिम मोनथिनाय नङामोन।
नंगौ नोंथांथाररैनो।
औ बेखायनो
सल'बाथाफोर बायदिल' जाना थागौमोन आरोना नोंथां।
बेबाय दिनो आं खावलायनो लुबैयो जे आथिखालनि जि लाइमोनफोर।
अ।
इयुन जोलैफोर दा बिथांमोना गोदोनि बायदि खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै ओ बर'नि न'खर न'खर न'खर मोसानानै। गेदेरखौ। खुलुमनाय। उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिखौ लालां लालांफाबाय थायोब्ला जोंनि जि ओ गुबै बैसागो फालिनायनि जि थांखि। बेयो इयुनसिम गोजोर जानानै थागोन।
नंगौ नोंथां।
जोंनि बैसागु मोसानाया ओ गोदोनिया माइरंनि थांखि नङामोन थाखा फैसा। थांखि नङामोन। बैसागोखौ जे जों बर'फ्रा गुबैयै अ बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबै जे फालियो।
दा बेखौ हमथानानै लाखिनो थाखायसो एबा जोङो रंजानो थाखायसो बेखौ फालिनाय जायोमोन। आरो बै समाव ओ जोंनि बैसागु बोथोरनि मास मोनसेसो सिगाङावनो बैसागो बोथोर सफैनाय मास मोनसे सिगाङावनो जोङो ओ रिहारसल खालामनाय जायोमोन।
बैसागो हान्जाया खाम सिफुं सेरजा जथा। गंगना लानानै जों जि सातदिन मोसागोन बैसागो बोथोरनियाव दा गोदान बोथोर बेै बैसागोआव जों सातदिननि थाखाय मोसानो थाखाय मास मोनसे सिगाङावनो रिहासल खालामनाय इखौ जों नुनो मोनोमोन।
थिग बिदिनो ग्रोम ग्रोम ओ मोसानाय आरो दामनाय देनायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
गोदोनिखौ सानैब्ला औ
अ नाथाय जोङो दिनै बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां हयथ' बे मुगाजों गोरोबनानै दिनैनि सुबुंफोरा बिदि खालामदोंब्ला हयथ' बेयो गोरोन्थि जागोन ओ फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरा हयथ' बेबायदि थांबाय थायोब्ला दानि नोंथांआ एसो आगोलाव बुंनाय बायदि बैसागोआ अमा ब्रै खुङोमोन। हयथ' बेनि माखासे ओंथिफोरखौ बिथांमोना बुजि मोनहैनाय नङा
औ बैसागुखौ माबायदि खुङो माबायदि फालियो बिनि रोदाखौ नायगिरफिननो गोनां जागोन
औ नं नोंगौ नोंथां बेनिखायनो दिनैनि समनि लाइमोनफोराबो जाहाथे गोदोनि बायदिनो गोदोनि सोलिबोनाय बायदिनो दिनैनि समनि लाइमोनफोराबो बेखौ फालिलांबाय थायोब्ला निस्सय बेयो अराय गोजोर जानानै थागोन आरो जोंनि हारिमुवाबो गेवलांनो एबा बियो गुबुनारिजों आरो बांसिन मोनथिजानायाव मदद जागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बेयाव हारिमु थानांगोन आरो राव थानांगोन दा जोङो हारिमुवानो गैयाब्ला गावनि मोसानाय एबा दामनाय देनाय गुबै आगजुफोरानो गैयाब्ला बेयो नाथाय मोनसे हारि हिसाबै थांना थानाया बुहुमाव जोबोद गोब्राब नोंनि सिनायथियानो गैयाब्ला अब्ला नों मा हारिनि मानसि नोंनि हारिमुवा मा नोंनि जानाय लोंनाया मा नोंनि नोंनि खामानि मावनाय दांनाया मा दा बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा मोनसे हारि जानानै थांना थानांगौब्ला बेफोर गासैबो थानांगोन अब्लासो बुहुमाव हारि हिसाबै थांना थानो हागोन दा नोंथां जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां सावरायनानै आङो
नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ होमबा नोंथां औ नोंथां दोनथ'नोसै औ साबेक्खौर थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावबाय